हेलौ औ नोंथां
ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ नोंथां ओरै
अ आङो माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो
अ सावरायजागोन नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां औ
देखौ लानोसै ना नोंथां
औ आयदाखौ लादो नोंथां। मा आयदानि सायाव सावरायनो सानखो नोंथाङा?
अ दोरोङारि ओंख्रिनि सायावनो सावरायसै नामा नोंथां?
अ।
अ औ औ। दोरोङारि ओंख्रियाथ' जोंना मेरला दंना जेरै अनला दाउ ओमफायो सबाय दाउ सबाय अमा बिदि जेरै आरो दंबावो ना? नारजि अमा बेफोरबायदि दंबावोना औ औ। दा सबायजों दाउजोंखौनो लासै नामा नोंथां?
अ लाजायो नोंथां। सावरायजोन।
औ औ औ औ सावरायजागोन ना? होनबा आं फोरमायगोननो ना नोंथाङा फोरमायगोरनो?
नोंथाङा फोरमायग्रोदो।
औ औ होनबा जोंनिथिं सबायजों दाावजोंखौ माने बोरै सङो आं बेखौ खोन्थागोसै नोंथांनो। ओ ओ ओ फासावनो माइ नानै जोङो सबायजों दावजों संनोबा खारिखौ खारैखौ माने थे बे गिलासफ्राव फसरनानै लाबोबाय आरो ना खारै गुन्दिखौ फसरनानै दोनबाय औ ओम। फायो सबाइखौ माने सबाइखौ उननानै लाबाय एसे एवफ्रामनानै गुदुं खालामनानै। गेब्लेनायनि थाख खाय औ उननानै लाबाय उननानै लानाय खौ आरोबाव गुन्द्रा गुन्द्रा जानायनि थाखाय एसे फिसा फिसा जाबावनायनि थाखाय जोङो उवालाव देयो आरोना। औ। गाहिनजों इखौ देबाय उवालाव। ओमफायो बेखौ एसे जावस स्रोबाय जावस्रोनानै लानानै मोजाङै सुनानै लाबाय। सुनानै लाना नै बेखौ माने रुगोरबाय आरोना। रुइनायनि थाखाय औ रुगोरबाय ओमफायो जेनेबा दाउजों संनोबा ओमफाय दाउखौ जेनेबा सुनानै लाबाय गोदानानै लाबाय बिदि ओमफायो सबाइया माने सबायाव माने माबा खायो आरो ना ओरै खारैखौ होखायो माने रुनाय टाइमावनो।
औ औ।
औ खारैखौ होखाबाय ओमफायो माने सबाया रुइबा बेखौ सानानै लाबाय। ओमफायो दाउ खौ दाउखौ मोनसे सारायफ्राव थारमाने एवनानै लाबाय आरोना।
औ।
आ सामब्राम गुफुर बिदिनो बामलु थामलु मोजां होखानानै एवनानै लाबाय। एवनानै लानानानै बेखौ एस से दै होनानै मोजाङै माने एसे गोदौहोगोरनानै आरो ना । ओमफाय उनाव सब बाय रुनानै लानायखौ बेखौ होसननानै होबाय आरो ना। ओमफायो मोजाङै माने खारै ओमफाय संख्रिया नांजोबबा माने मोजां मोनबा एसे गोबाव आरो ना। बिदि गोदौ होखांबाय थानायनि उनाव बेखौ साखिनानै बिदि संबा माबाया आरो जाबाय अ अ होमबा नों थांनि ओ नोंथां मोननिथिं माबायदि सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां जोंनिथिंबो औ फोरमायनिसै आं नोंथां जोंनिथिंबो बिदियानो सङो संनाया जोङो जुदि जोङो अबेबा हाथाय बाजार निफ्राय जुदि जोङो बे खौ उनखानाय लाबोयो बाथाय बेखौ जोङो दाइरेगैनो साराय फोराव मोजाङै एवफ्रामनाय लाग्रोयो। मोजाङै एव फ्रामना लानानै देयो आरो। जाहाथे बिनि बिगुरा गुयो बेनि थाखाय जुदि जोङो बिदि उनखानाय लाबो आबा बाजार निफ्राय जोङो हाथाइ निफ्राय जोङो ओंखाम लाबोआबा ।
औ औ
गथा गथा लाबोनाय जायोब्लाथाय । बेखौ जोङो । जेरैहाय गुबुन गुबुन रोखोमै । बेखौ उन्नो हायो माने । बै अन्थाइ पाता बिदि दङना जायखौ जोङो बर'आव जाह हाद होननानै बुङो । बेजोंबो उनजायो नोंथां बेजोंबो उनजायो नङा ब्लाबो जोङो खाम फ्लायाव बा दालायफ्राव संग्राय बुङो जायखौ खौ बेफोराव ला नानै बथल गथाजोंहाय । उनजायो आरो एवग्रोनानै लानानै । बिदि रोखोमै खालामनाय जायो नों थां बेखौ औ बेख खौ खालामखांनानै नोंथां जोङो उवालफोराव देनानै । लायो जाहाते बिनि बिगुरा मोजाङै गुयो बे बिगुरा जाहाथे मोजाङै गुयो। आरो जोङो जुदि समफोरा । जोंनिया आंखाल नङाबा बेखौ जोङो । सोमनानैबो दोनथ'जायो दसेहाय ।
औ रुनायनि थाखाय ना?
औ रुइनायनि थाखाय रुइनानै जाहाथे बिनि बिगुरा मोजाङै गुयो ओ अब्लाना जोङो संनायावहाय गोमो कालार नुगोन ना । बिनि बिगुरा गुबा । ओमफ्राय बेनिखायनो आरो । समा आंखाल नङाबा सोमनानै लाग्रोयो । बिनि उनावहाय जोङो बेखौ सुखा सुनानैहाय । सुनाय सुनानैहाय जोङो लाखाबाय लानायनि उनाव जुदि जोङो दाउजो सङोब्ला । दाावजो सङोब्ला जोङो बेख खौ दाउखौहाय सुनानै एफ्रामनानै मोजाङै लासिगोन। एवफ्रामनायाव जोङो खारै ओंख्रिबाबो बेदराव एवफ्रामनायाव जोङो थाव होनाय जायो आरो नोंथां। थाव ओ थाव जेरैहाय बेदरखौ बोरैहाय एवो? सङो बि एयैनो जोङो एवफ्रामनायाव बिदिनो एखे रोखोमैनो एवगोन आरो नोंथां। थावखौहाय साराय गुद दुङाव होना ला नानै थाव गुबैखौ होनानै बिनि उनावहाय था थावा दुङोब्ला जोङो सामब्राम गोजा बानलु बेखौ होनानै एवफ्रामनानै लागोन आरो नोंथां। एवफ्रामनानै हालदै संख्रि बेफोरखौ होनाय जागोन। बेनि उनावहाय जों बेयाव मा मा हो सबाय ओंख बियाव जों मा मा मस्ला होनोगोन? बेखौ जोङो बे एवफ्रामनायावनो होफ फानानै लाखायो आरो नोंथां। जेरैहाय जिरा बिदिनो लं एलाइसि बेफोरखौ होनानै लागोन आरो स सामब्राम गुफुर बेखौहाय होनानै मोद जां एवफ्रामनानै लागोन नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो सबायखौ जुदि जोङो रुनानै लाग्रोयोबा मोजां जायो आरोना नोंथां। माने सबाया मोननो हाय एसे गोबाव लायो नालाय। औ गोबाव सम लायो नालाय बेनि औ औ बेनिखायनो जोङो बेखौ रु रुनानै लाग्रोबा मोजां जायो आर रो रुवाब्लाबो जायो गोबाव सम लागोन आरो। रुयोब्ला जोङो साबस जाबाय। जोङो जुदि रुनोब्ला जोङो सारायाव रुयोब्ला जोङो खारैखौ होनानै रुग्रोजागोन नोंथां जुदि जोङो सारायाव रुवा कुकाराव गेसफोराव रुयोब्ला जों खारैखौ उर होनानै रुवा नोंथां मानो होनब्ला बेयो खारै होनाय लोगो लोगोनो जोंना ओंख्रिया गोदौफावगोन नालाय बेनिखाय होयनो होनाय जाया आरो सारायफोरावबाथाय होजायो सारायाव होनानै जोङो खोबाबालानो रुनांगोन नोंथां खारै होयोबा अब्लानिया जोङो जाय बेखौ मिथिबाय जि बोरसु सबायखौ रुयो दानिया बेदरखौ बोरै होनानै संगोन बेयो नोंथां बे जाहैबाय बेदरखौथ' जों एवफ्रामनानै लाग्रोबाय बेनि उनावहाय जोङो गंसे सारायावहाय जोङो सबायावबो इसे थाव होनाय जायो नालाय नोंथां
औ औ
बो जोङो सामब्राम गोजाखौ थाव इसे होनानै एवफ्रामनानै लानानै जोङो सबबायखौ होगोन आरो सबायखौ संगोन
बे दाउखौ एवखांनानै ना माबानानै
औ नोंथां दाउखौ एवफ्रामनानै जोङो ला लाखाबाय जायखि जाया औ थ' औ औ नोंथां
अ
माने मोजां जानायनि आरोना जानायाव गोथाव जानायनि गोथाव मोननायनि थाखाय नोंथां बेखौ जोङो दाउखौ गुबुन मा होनगोन बेखौ थोरसिफोराव बा दाबोरफोराव हायनानै ला नानै दोनथ'नोसै बिनि उनावहाय बे सारायावनो बेदर खालामनायावनो जों सबबायखौबो संजागोन आ नोंथां बे एखे सारायावनो जाहाथे जों बे बेदरखौथ' जोङो सबायाव होखागोन नालाय नोंथां।
औ
बेनिखायनो बे एखे सारायावनो जोंङो थाव इसि आरो सामब्राम गोजा होनानै बे सबाय रुना लानायखौ होगोन आरो सबाया आराम एसे गोदौ होबाथाय जोंङो बे बेदर एवफ्रामनायखौ होनानै लागोन आरो माखासे मसला दंमोन बेखौ बेदराव हो बाखानाय जायो जाहैबाय नालाय नोंथां जुदि जोंङो बेदराव मोज मोजाङैनो होफाखादोंब्ला जोंङो सबायाइ ओंख्रियाव मस्लाखौ होबावलायनांला नों जुदि एसे खम हो होदोंमोनब्ला बेदर एवफ्रामनायनि थाखायल' बिदिब्ला जोंङो बे मस खौ होजाबावगोन आरो मा मा मस्लाखौ होनो नोंथां गुबैयैथ' जोंङो सबाइ ओंख्रियाव बांद्राय बिदि मस्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि मस्ला होनाय जाया नोंथां जिरा ओ ओ जिराफोर ओ होयो सामब्राम गुफुरा बेदराव होनायानो जाहैगोन नोंथां। आरो बेदर होनायनि बेदराव जा एव एवफ्रामनायाव जा जा मस नांगौ बेखिनिखौ होनबाय जोंङो गुबुनै सबाइ ओंख्रि बियाव होबावला आरो नोंथां
औ औ माने जोंनि थिंनियाव माने माने बिदि ए ब बेदरखौ एवनानै खांलायलायनो नाङा आरोना नोंथां माने डायरेक्ट बे बेदर एवनायाव अनो माने सबायाइ रुनानै लानाया बिखौ होसनबानो जाबाय बिदि आरो ना जोंनिथिं औ औ
जाहाथे बिनि गोथावा मोजाङै फैयो। बेनि थाखायनो जोंङो बिदि सबयाव सामब्राम गोजाखौ एवफ्रामनो थाखाय बिदि, खांनानै लाथ'यो आरो नोंथां ओमफाय एसे गोदौखां बाथाय, जोङो बेदरखो होनोसै ए आरो नोंथां आरो जोङो जुदि बै मेसेंनि बे दुन्दिया जायखौ बुङो जोङो बे दुन्दियाखौ होथारनांगौ आरो मोदोमनायनि गोथाव जानायनि थाखाय औ नोंथां, जुदि बे गैया, अब्ला दैज्लां समावथ' बेखौ मोना ना नोंथां बेनिखायनो जों जायखौ बै, गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुङै गाबज्रि बे खौ जोंनि जायगायावहाय बे खौ बुङो नोंथां,
औ
दुन्दिया बा मगाथि
औ नोंथां जोंनिथिंबो गंगार दुन्दिया बेखौनो गाबज्रियो,
औ औ नोंथां बेखौहाय मगा दुन्दियाखौहाय होनानै लायो आरो ना मोननो गोनां बा जेन'बा खांनो गोनां, बा नोंथां
उम उम उम
खिनियानोसै जोंना,
औ औ औ होनबा गोजोननाय, थाबाय नोंथांनिसिम माने, सावरायफानायनि थाखाय आंनो टाइम बिदि सम दिरुननानै होमबा दोनथ'सैना नोंथां औ औ दे गोजोनबाय थाबाय, औ औ औ दे नोंथां ओनबा,